औ खोनादों दे दानियाथ' जोंहा गोदान तपिक मेथायाव औ दंथ'यो र' नोंथां ओरैनो
औ औ दे बि दिब्ला जों दा मोनसे गोदान आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायब्ला मो जां जागोन एसे बुंनानै होदो
बैसागु फोरबोबा बेफोरबायदिनो रायलायबा हामगोन नामा नोंथां
थेवब्लालाय आं बैसागो फोरबोनि एसे बैसा गोनि एसे जा मिथिगौ बेखौ बुंसै नों थाङाबो जा मिथिखौ बेखौ नोंथाङाबो
औ औ जागोन नोंथां नोंथां
औ दे अब्ला आं जागायनोसै औ औ औ औ औ बैसागो होननानै बुङोब्ला थ' जों गा सिबो मिथिखागौ नोंङाबो मि‌थि खागौ जानांगौ जानो हागौ नोंथांमोनहाबो बैसागुआव रंजाखायोबा नों थांमोननि यावबो बैसागुखौ रं फालिनाय जायो।
औ नंगौ।
बैसागुखौ जों गोदो गोदाय सिगां आबै आबौ मोन फालिबोदों बा रंजाबोदों थिग बेफोरबायदिनो जों दा बो बे बैसागुआव रंजायो मोसायो औ दिनैसिम न गारनो हायाखै औ फालिबोबाय दोङो आरो इयुनावबो फालिलांबाय थागोन।
औ नंगौ।
बैसागुखौ जों बर'फोरा
बेखौ माने मा समाव फालिनाय जायो। बेखौ बुंदो नोंथाङा?
बैसागुखौ जोङो बैसाग दाननि। लोगोखौ जों हो
औ बेखौ बुंदो बैसाग दाननि माने सैथो दाननि जोबनायनिफ्राय
औ औ सैथो दाननि जोबनाय साननिफ्राय बैसागोखौ हमना लानाय जायो आरो बर' फोरा बे सैथो दाननि जोबथा साननिफ्राय मोसौनि बैसागो फालिनाय जायो औ बे मोसौ बैसागुआव मोसौखौ थुखैयनाय जायो।
औ उम उम माबादि माने मोसौ थनै सानखालि माने मोसौ बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो बेखौ बुंदों। थाखाय सै
औ औ मोसौ बैसागोआव मोसौखौ थुखैनाय जायो मोसौ थुख गैनो थाखाय नांनाय जाखिनि मुवा बेसाद बेफोर मुवा बेसाद औ फोरखौ बेफोर मुवा बेसादफोरखौ ओम सानसे सिगाङावनो
औ
लानाय जायो। बेफोर मुवाफोरानो जादों दगिलि लावथि मोख्ना बिबार दाव फान्थाव बायदि जा खिनि मुवा बेसाद नांगौ जायो बेफोरखौ सानसे सिगाङावनो थाग थियारि खालामनानै लानाय जायो। बेनि उनाव बिनि अ अखानायै फुङावनो बेफोर नांनाय मुवा बेसादफोरखौ गासैखौबो हानाय जायो। हानानै बे
औ नोंथां
मुवा बेसाद माला सुनाय जायो। माला सुनानै बाथौआव मोसौ गलियाव इसिं नयाव बायदिफोराव थेबखांनानै एबा गान होनानै औ दोननाय जायो। आरो बेनि उनावहाय औ औ आरो बेनि उनावहाय ओ हांगार हांगारजों थाव गुबैजों औ औ थाव गुबैजों लगायनानै मोसौनि खाफालाव औ औ फथा महरै फोनना होनाय जायो आरो बेखौ फोन फोनखांनायनि उनाव मोसौखौ गलिनिफ्राय हेगारनानै फोथाराव बा दैमायाव लाना थांनाय जायो। बेनि उनावहाय दैमायाव लांनानै औ दैमायाव लांनानै बेखौ मोसौखौ उम दैमायाव लांनानै थुखैयो। थुखैनानै लाव थिजों दिग्लि लावथिजों बुज्राव बुज्राव थुखैनाय जायो। बे थुखैनायाव औ लावखार गथफोरा बा मोसौ गुमग्राफोरा मोनसे मेथाइ रोजाब नाय जायो आरो। बे मेथाइयानो जादों लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हान हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथ थेर नोंसोर जा हालुवा गेदेर। जे जेनबा मोसौ मोसौ बिमाया जेरै मोसौ बिफाया जेरै बेफोर बाय माने बोसोरफ्रोमबो मोसौआ जाहा थे बारायलांबाय थागोन बेफोरखौ मिजिं लानानै बे मेथाइजों रोजाब नानै मोसौखौ थुखैनाय जायो। मोसौखौ थुखैखांनानै उदां फोथाराव सान से गांसो जानो थाखाय हगारना होनाय जायो। बेनि उनावहाय जेब्ला सानसे मोसौखौ उदां फोथाराव हगारखाङो अब्ला हगारखांनायनि उनावहाय मोसौ मोसौआ जेब्ला मोना बिलि जाब्ला नयाव फैयो। अब्ला नयाव फैनाय समाव मोसौ गलियाव मोसौखौ गोदान फागा
बेयाव गोदान फागाजों खानाय जायो आरो आरो गोदोथ गोदोथ मोसौ गुमनो थाखाय लाव खार बा मोसौ सौ गुमग्रा थायोमोन। दानिया
औ औ औ दानिया बिदि नुनो मोन
दुब्लिबारि फोथाराव दोनहैबाय बेनो जाबाय बिदि आरो दानिया।
औ औ बेफोर बायदिनो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो बे मोसौ बैसागु फालिखालिनो ओ जोंनि बर'फोरनिया मोनसे नेमखान्थि दोङो जायखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों। ओ माने बे मोसौ थुखैनाय दिनखालि ओ गोखा गोखै मैगं थाइगं जेसे हायो हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगं औ सेजौ से औ औ सेजौ से जातनि गुबुन गुबुन हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगं जा हायो। बेफोर खौ बुथुमनानै संना थालिर गस्लाजों अमा बेदरजों बा ननि दाउजों माजों जायो गासैखौबो माने औ बिदि संनानै जायोब्ला जाहाथ ते बेराम आजार औ औ औ बेराम आजारफोर औ औ साग्लोबनो हाया। बो बोसोर गोदाननि मुङाव माने बेखौ जानाय जायो आरोखि।
मोजांनि थाखाय औ देहानि
फोथायनाय देहानि मोजांनि थाखाय बेखौ मोनसे फोथायनानै बेफोर बायदि जानाय जायो। आरो बिद बिदिनो मोसौ बैसागोखौ मोजाङै बारहो हरखांनायनि उनाव बिनि अखानायैनिफ्राय ओ से बैसागोनि से खालार जायो।
औ‌ बेबायदि सारि सारि खालामनाय जायो आरो।
औ औ मानसि बैसागु हिसाबै हमनाय जायो। बे बैसागनि से खालाराव गामिनि बयबो औ औ गामिनि बयबो रायजो राजाफोरा नखर नखर औ गाव गावनि खुलुमनानै औ मान होनाय औ बोर लानाय बेफोर बेफोरखौ खालामनाय जायो। से खालाराव बेनि उनाव से खालार बारनानै नै खालार जाब्ला नै खालारनिफ्राय औ औ गासैबो
फोरनि आरो
औ औ बेनि उनावहाय हम गामिनि गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै औ रायजोनि जयै खौसे बोराय बुरै सेंग्रा सिख ला गथ गथाय जा हायो नखराव सा से हायो सानै हायो गासै सैबो ज जयै गामिनि अनगायैबो गुबुन गामियावबो रंजानो बाजानो औ मा गिनो बा रंजानो थाङो। बेवहाय बिदिनो गासै स्नि सान रंजायै बाजायै माग गिनाय जायो। बेवहाय बिदिनो खाम जथा सिफुं थरखा जा हायो। जा दं बर'नि दामजु दामग्राफोर बेफोर बायदि दामजु दामग्राफोरजों लोगोसे ओ बिदिनो मेथाइबो थायो बेवहाय मेथाइ फोरानो जादों ओ बिहामजो बिहाव जं एदावलाय औ जं खायलायनाय मेथाइ एदावलायनायनि मेथाइ बिदिनो सेंग्रा सिख ख्ला एदावलायनाय बिहामजो बिखुमजो गासै गासै रोखोमनि मेथाइखौनो रोजाब
बिनिबो मेथाइ दं आरो।
रंजा बाजायै माने सानखौ बारहो हरनाय जायो।
आरो बेवहायथ नोंथां बेवहायथ बर'फोरनि बै सागु फालिनायाव जा जाखिनि दामग्रा देग्रा आगजु दं बेफोरो गुबैयै मोनबेसे आरो बेनि मुंफोरा मा बेखिनिखौ बुंनो हागोन ना नोंथां? फोरमायना होदो एसे नोंथां। गुबै गुबै माने दामग्रा देग्रा आगुआ मोनबेसे रोखोमनि बा मा मा बिदिखौ बुंना होदो एसे नोंथाङा।
बेफोर जादों खाम सिफुं
उम गासै‌ मोनबोसे दं नोंथां?
गासै जोङो
बर'फोरनि गुबै मोनबा।
औ खाम सिफुं खाम सिफुं जथा जास्रिं गंगोना थर खा बायदिफोरखौबो माने बैसागोआव गासैखौबो लाफानानै औ औ सेरजा सेरजा बे खौबो लाफायो। गुबुन गुबुन गामियाव लानाय जायो। बिदिनो मागियै माग गियै जेब्ला स्नि सानसिमहालागै मागि खाङो। अब्ला बे मागि खांनानै मोननाय जा माइ रं फैसा बे फोरखौ गामियाव गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरानो ओ‌ गावबा गावनि समखौ मिलायनाय गावबा गावनि सम गोरोबलायनाय बायदियै नायनानै गामियाव बा दुब्लि फोथारफोराव जयै मोनसे लावखार ओंखाम जानाय जायो बे लावखार ओंखाम जानायाव जयैनो गासैबो फिन आरोबाव खनसेयै रंजाफिननाय जायो बेवहाय गोबां बिदिनो ओ रंजानाय जायो मोस सानाय रोजाबनाय गासैबो थाफायो।
औ बयबो जयै माने उन्दै गेदेर रावखौबो बासिलाया बिदि बय
औ बासिथियालासे बयबो इनाय ए अगार सानालासे बयबो गोरोबलायनानै जयै फिन आरोबाव लावखार ओंखाम जाखालि रंजाफिननाय जायो
औ बैसागो होननानै बुंबाथ बेखिनिखौनो गुबैयै होनना सानना लानाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ लावखार ओंखाम जानाय होनना बुङोब्लाथ' गुबैयै जानाय लोंनायानो गाहाय बेवहाय ओ ना बेदर गासै जेसेबांखिनि जाग्रा बेसाद दों बे फोरखौ जायो आरो बेनि अनगायै बो जोंनि बर'फोरा ओ जौ खाव जौ बिदै लोंनाय जायो रंजानायनि मुङाव गोदान बोसोरखौ औ गोदान बोस सो रंजानानै बरायनायजों बारहोहरनो थाखाय माने जौ बिदै लोंनायबो जायो
औ नंगौ नोंथां।
आं जा मोनथिगौ बै सागुनि सोमोन्दै फोरमायना होनाय जाबाय। बेखिनियावनो दे अब्ला नोंथां समाबो जाबाय औ उनाव लोगो मोनफिनसिगोन दे गोजोननाय थाबाय